औ
औ आं नोंथांखौ गुबै हरनाय जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों अ सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा सोलोंथाइयानो जोंनि बयनिख्रुइबो माने नांगौ जिराद नङा होमबा जिरादजोंनो रुजु जायो जेरै अ माने जोंनिनो हांजोंनो समान आरो सोलोंथाया जेरै मोनसे खामानि मावनो थांनायाव जेरै जेरैबायसा नोङो अ गावखौ फोसाबनांगौ जायो बा गावखौ जिउ राहा दानायाव जेरैबायसा नोङो जोंनि इयुन संसारखौ दानायाव जोंनि सोलोंथाइयानो गोबां बिहोमा होयो आरो नङा होमबा सोलोंथाइखौ जों गारनानै जों मोनसेबो हाबाखौनो जों मावनो हाया सोलोंथाइयानो जोंनि सिन स्रि जेरै न' गंसेया जेरै सं गावखौ सुंथानो मुदा गैयाबा गावखौ सुंथानो हाया थिग बिदिनो सासे मानसियाबो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जिउआव जेबो खामानि मावनो हाया आरो आथिखालाव जोङो सोलोंथाइखौ जों गासै बिथिङावबो नांगौ जेरै सोलोंथाइजों लानानैसो जों दिनै बे लेभेलसिम जों दिनै मोनफैदों जौगाबोदों दिनै मुलुग संसारा सोलोंथाइखौ लानानैसो जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांब्लाबो जेरै मया नोंनो जो जेनेबा जगासिनो जो गुबुन दिल्लीयाव थांनो मुमबाइआव थाङनो होमबाबो जों मानियो नङा होमबा नोंथां जेरै अ बिरग्रा गाथोन नङा होमबा जायखौ जों उरां जाहाज होननानै बुङो। जेरै नोङो बेयाव जिरायनानै बिदिनो नों दिनै गुवाहाटिनिफ्राय जेराय नों दिल्लीसिम थांनो हायो जेरै खम समनि गेजेरावनो दिनै बेफोरबो जोंनि सोलोंथाइजोंनो लोब्बा गोनां आरो नङा होमबा। सोलोंथाइखौ जोङो गाव गावनि ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नाङा सोलोंथाइखौ जों गावबाय जिउ राहा दानायावबो जोङो गोबां बिहोम मा होयो आरो जोंनि बेफार मावनाय जोंनि मानो। गावखौ सुंथानो थाखाय खामानि माने सोलोंथाइ लाबासो नोङो गोबां आइदियाखौ नोङो मोनलाङो आरो मानो सोलोंथाइया साख्रिजोंल' जेबो लोब्बा गैया गोबां मानसियानो जेनबा फरायगोन सोलोंथाइ लागोन गासै मानसियानो साख्रि मोनजोबा बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जों साख्रि मोनाब्लाो गाव मोन माइबा मोनसे जिउआव सोलिनो हानाय बायसा जोङो सोलोंथाइखौ जों लानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै अ सुंद'यै बुंना होनो हागोन ना बोरैहाय जोङो सोलोंथों जोङो गावनो आथिङाव जोङो गसंनानै दिनै गाव नांगौखौ गावनि लुबैनाय बायसा नोङो साख्रि बाख्रिखौ नोङो गाव नागिरनानै लानो हायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनागोन आंनो
औ नोंथां जोङो सोलोंथाइ होनो ब्ला सोलोंथाइया जोंनो गोनांथार सुबुं जिउआव जुदि नोङो थांनानै थानोब्ला जोङो सो सो जों लाथारनो नांगोना जिखि जाया माने मोनफ्रोम अ हमनाय होना जोङो फरायसालिनिफ्रायबो जो सोलोंथाइ लानांगोन बिनि अनगायैबो जोङो बाहेरानिफ्राय बायदिसिना आदब खान्थि बा मोजां आखल आखु गियान बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन अ थिग बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मोनसे अ संसार जानायावबो जोंहा गोबां अ माने खस्थ' जायो जों सोरजोंबा थगायखौ थगायजानांगौ जायो बा जोङो ओ उ मालाबा समाव आरो जोङो ओ जोङो आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जोङो ओ जोङो जाहाथे जों बै आबाद मावनाय समाव बाय दिसिना मुवा ओ बेसाद नांगौ जानाय समाव जोङो होनायनि बिबांफोरखौ जों मिथियाब्ला बा बै मुलिफोरनि बिबां ओ होनांगौ बिबां एबा बेसेनफोरखौ जों मिथियाब्ला बा नायनानै जोङो फरायनो रोङाब्ला जोङो माने गोबां समाव जोङो थगायजानो हागौ आरो। बेनि थाखायनो जों ओ बे बे बिथिङाव जोंनो आ आ सोलोंथाइ नांगौ आरो जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि मावनो थाखायबो ओ जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ ओ जोंनो माबा मोनसे मोजां ओ साख्रि मावनोब्ला नोङो रां खामायनो थाखाय नोङो ओ गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो
सोलोंथाइखौ नांगौ नों सोलोंथाइखौ थाबासो नोङो बै गुबुन मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायावबो जों थांनानै
बे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन ओ बिनि अनगायैबो नोङो दावबायनायनि बिथिङावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। मानोना जोङो ओ दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायोब्ला जोङो ओ
गासै समावनो जोङो ओ सोरनिबाफ्राय सोंनानै बा सोरबाया नोंखौ ओ बुंनानै लानो हा या मानोना नों गावनो ओ नायलांनानै गा जायगानि मुंफोरखौ नायलांनानै बा ओ आथिखालनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइलाव आ गुगोल मेप बा आ बैफोर आ मेपनि गेजेरजों जोङो बेयाव नायनानै थांनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। ओ जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनो फारफ्रोम बिथिङावबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ ओमफ्राय गावखौ सासे गोरों ओ ओ आ गोरों खालामनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ मानोना जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे माने आ माने बां ओ सोलोंथाइ गैयि मानसिया एसे माने जुनार आखुनि माने एसे जानो नागिरो माने जिसेबां ओ जेसेबां नोंनाव एसे ओ गियान दङब्लाबो बै गियान गोनां मानसिया माने सोलोंथाइ गैद्राया बा माने बिनि साननाय हनाया एसे ओ आलादा जायो माने ओ उदां जाया बिनि मोनसे साननाया ओ बेनि खायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइखौ बेबायदिनो मोनफ्रोम बिथिङावबो नांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ सोलोंथाइखौ जोङो गोबां बिथिङाव नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा बबेबा दा जायगायाव नोङो बेरायहैनो थांब्लाबो नोङो सोलोंथाइ गैयाबा जेरै दावबायनो उसुबिदा नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो सैथो। आरो जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो लेंगुवेज नङा होमबा राव। राव थाब्लासो नों प्रिथिबियाव नोङो राव रोंबासो नों प्रिथिबियाव गिदिंनो हागोन नङा होमब्ला? जेरैबायसा जोङो गावखौनि रावखौ सुंथानो थाखाय दिनै एसामिस राव बर राव थिग बिदिनो जों दायो रायलायदों बर राव। इंराजि राव बिदिनो नों गोबां नोङो प्रिथिबियाव नों बेरायनोबा नोङो जोंनि बर रावनि अनगायैबो नोङो सेकेण्ड लेंगुवेज होननानै मिथियो जायखौ जोङो बर लेंगुइज आ सरि आ इंलिज लेंगुवेज बे लावखौ नोङो रोंबसो नों प्रिथिबियाव गोरलैयैनो नों बेरायनो हागोन आरो। मानोना जों जापानाव थांबोला जों जापाननि भाषाखौ मिथिया चाइनायाव थांबोला जों चाइनानि भाषाखौ जों रायज्लायनो रोङा नङा हाबा? नाथाय नोङो इंराजि रोंब्लाथाय नोङो प्रिथिबियावनो नोङो जेबो प्रब्लेम माने उसुबिदा जानाय नङा आरो। जेरै नोङो जेनेबा जापानाव थांबाबो जापानिनि मानसिफोराबो इंराजिखौ जेनेबा बुजि मोनगोन। नङा होमबा? जोंनि हिन्दीखौथ' बेसे बिसोर रायज्लायनो रोंला। बिदिनो नों बेफोरखौबो नों सोलोंथाइजोंसो मोनगोन नङाबा? जेरै नोंङ स्कुलावनो गायाबा नों कलेजावनो थाङाब्ला नोङो बोरैहाय नों बिगियानखौ आरजिनानै लानो हानो। नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोंखौ सोलों थायाबो गोबां दरखार जेसेबांनो नों सोलोंगोन एसेबांनो नोङो गियानि जागोन आरो। बेखायनो जोङो आरो सोलोंथाइयाबो मोनसे जोंहा सिस्टेम दं। जे सिस्टेमजों जोङो मोनफा मोनफा जोङो बेजोंसो जोङो खारनो हायो। आरो जेरै सोलोंथाइखौ नों खिथाब फरायब्ला जब मावनांगौब्ला नों माबा मोनसे जिउआव खामानि मावनांगौब्ला नोङो ग्रेजुवेसन जानांगोन नङा होमबा? सासे रोंखा राखा जानांगोन बे बे मानसियासो नोङो अफिसार रेंकनि नोङो एगजाम लिरनो हागोन। नङा होमबा नोंथां? जेखौ जोङो ए पि सि इउ पि सि आरो थार्ड ग्रेडनि नोङो ग्रेजुवेसन लेभेलनि एगजामफोरखौ नोङो लिरनो हागोन आरोना। बि ए पास जाग्रोनांगोन आरो। आरो नों बैखौ सहैनो थाखाय थाखाय जोंहा जेरै एल पि सेक्सन दङ नङा होमबा? क्लास अवाननिफ्राय क्लास सिक्ससिम ओमफ्राय क्लास ओइटनिफ्राय जोङो क्लास ओ माने क्लास सेभेननिफ्राय जोंहा क्लास माबासिम जोंहा बियो माबायाव गोलैयो आरो नङा हाइ माब इमि सेक्सनाव नङामबा? क्लास नाइन आरो टेन बे मोननै आयडाया जोंहा हाय सेक्सनाव गोग्लैयो। बिदिनो जोङो कलेज लेभेल जेरै हायार सेकेण्डारि लेभेल होननानै होनब्ला जोङ क्लास थुयल्भ फरायनांगोन नङा होमबा नोंथां?
जों ग्रेजुवेसन खालामनोबा जोङो थिनि बोसोर फरायनांगोन। लोगोसे बुहुम फरायसालियाव फरायनोबा नोङो दुइ बोसोर फरायनांगोन। बियो माने जोंनि बियो बनायनानैनो होखानाय सिस्टेम। बेखौ नों फरायब्लासो नोङो जिउआव मा लुबैदों नोङो साख्रि मावनो लुुबैदोंबा साख्रि मावनो हागोन। नङा होमबा? जायफोरा बुहुम फरायसालियाव मोजां फरायनानै नेट सेलेब जि रए फोरोंबाय बिथांमोनहा माने प्रफ सासे लेक्सारार जानो थाखाय बिसोरना गनायथि मोनगोन आरो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
सोलोंथाइनि हाराबो जोबोर जौगाबाय कम्पिटिसनाबो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै मिज'राम बायसा जायगाया दिनै नैथि जायगा आवग्रिनो हादों जेरै केरेला बायसि जे नाइनटि नाइन जौखोन्दोआनो इडुकेटेड लोगोसे जोंनि खाथि सेरावनो थानाय मिज'राम रायजो बिथांमोनाबो नाइन्टि ओइट जौखोन्दोआनो दिनै इडुकेटेड फोरसुन बिदिनो जोंबो बर' हारिखौबो जों मोजाङै जोङो दि जौगाहोनांगौबा जोंबो सोलोंथाइयाव जोंबो जौगानांगोन। दासिमबो जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया दाबो फिफ्टि सिक्स फिफ्टि फाइभफोरावनो जानो हागोन आरो रांनिया गोरोन्थि जायाखैब्ला एप्रक्सिमेटलि जेनेबा बिसिनि जौखोन्दोफोर थांनो हागौ आरो दायो। बाजिबा बा बाजि बर'फ्रा आरो जौगाब बावनांगोन जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइखौ गारनानै जों मावना गारनानै जों मोनसेबो खामानिखौनो मावनो हाया आरो जेरै मायाबा मोनसे मा मुवा जिरा बायनो थांबाबो बेयावनो इंराजिजों लिरनाय नुगोन नों नङा होमबा बेयाव नोङो बेखौबो फरायनो रोंनांगोन बेयावबो गा -सै सोदोबावबो जोङो इंराजिखौ नों नुजोगबो नङा होमबा बेखायनो जोङो फरायनायजों लोगोसे जोङो गोबां गियान बुथुमनो हायो गाव गावनि नखर संसार दानायावबो फरायनायाबो जोबोर हेफाजाब होयो आरो गाव गावनि इयुन जेनेरेसनखौ फोरोंलांनाय गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांनाय बेफोरबो नोंनि जेनेरेसन जों जेनेरेसनजों दिनै आपग्रेड जालांबाय थादों आरो सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि सोलोंथाइ थाया जोबोर जौगाबाय होननानै जों दिनै दुगानो थाङाखै सोलोंथाइखौ जोङो‌ बिदिनो बर' हारिया उम‌ लालांबाय थादों सिगांनिख्रुइ जोबोद गोजौआव दङ आरो थायो बुंनो थ थाङोब्ला अब्ला नोंथा जोङो समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बे खिनावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां जायो
नोंथां नोंथां
गोजोन्थों